ना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथाङालाय।
आङो बे समावहाय नोंथांजों माखासे गोनांथार आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै। फन हरदोंमोन नोंथां दा बे आयदायानो जाहैबाय जे नोंसोरनि ओनसोल। बा खाथि खाला ओनसोलावहाय। माबाफोर लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बा बेरायग्रा दावबायनाय थावनि दङब्ला नोंथाङा ओ बैफोरनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन गिबियाव नोंथाङा नोंसोरनि जिल्लानिखौ फोरमायग्रोनो हागोन नामा औ हागोन औ अब्ला आं एसे उनाव फोरमायनोसै नामा
औ औ औ जागोनदे नोंथां थ आङो बिदिब्ला जेनाखि जोंनि जिल्लायाव बा ओनसोलाव थानाय माखासे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि आङो बेफोरनिनो सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनानै होनाय जानोसै बे जोंनाव कक्राझार जिल्ला हिसाबै जोंनावहाय ओ लावखार ओंखाम जाग्रा गोबां जायगाफोर दङ बेनि गेजेराव जोंहा गिबियावनो ओ कक्राझार टाउननिनो साखाथिनसिनाव थानाय ओ जेरै धीरबिल दं जोंना दधिरबिल आरो बेजों लोगोसे दिप्लइ बेजों लोगोसे गो आ बेजों लोगोसे सरलपारा ओं लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां फिसा फिसा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि दंबावो बेनो जाहैबाय मोसा होगदाव बेबायदिनो बा मारि गोदान गोदान जेनाखि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बे आथिखालावहाय गोबां ओंखारगासिनो दं आरो बोथोरजों लोगोसे ओ दा बेबायदिनो जोंनि ओ कक्राझार जिल्लायाव दा बोथोरजों खाब जानानै बांसिन मानसि यानो जे गरम बोथोरनि थाखाय बा सानदुं दुंनाया बारा जायोब्ला ओ बांसिन मानसियानो सरलपारायाव थाङो दा आङो बे सरलपारा लावखार ओं खाम जाग्रा थावनि सोमोन्दै एसे बुंलांनोसै दा ज सरलपारा ओंखाम लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया जोंनाहाय ओ भुटान भुटान भारतनि सिमायाव थानाय मोनसे समायना मिथिंगायारि नुथाय बेयाव बयबो लावखार ओंखाम जाग्रा जानो थाङो आरो बा दावबायनो थाखायबो थांनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेयो कक्राझार जिल्लानिफ्राय बा कक्राझार टाउननिफ्राय थाङोबा गिबियावनो जोङो कारिगाव जानानै बिसमुरि जानानै जोङो ओ थांनांगौ जायो जोङो गिबियावनो जेनाखि बिसमु रि बिसमुरि बे ओनसोलखौ बारनाय लोगो लोगोनो जोङो ओ मोनसे ओ सिखना जोहोलाव हायुंङरि पार्क मो बिनि गेट मोनो बेनिफ्रायनो मा बिनि सिनारिया जागायजेनो आरो ओ बे सिनारिया ओरैबायदि नायथाव मानो बेयावहाय जोङो ओ गोबांसिब जुनारफोरबो नुनो थाङो बेनि गे गेजेरावनो जाहैबाय मोनसे गोमालांनो हमनाय जोंनि मुंदांखा सना गाबनि मोख्रा आरो बेजों लोगोसेनो ओ बेयावहाय गोबां मैदेरफोरबो थायो आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा गोबां ओ जतनि सिखिरि माखासेफोर दा बैफोरखौबो गोबां दा गुबुन गुबुन जायगानि ओ दावबायारिफोरा नायनो फैयो बा बेनि मिथिंगा आ मिथिंगानि समाय ना महर खौ नायनानै गोजोनलाङो दा बेबायदिनो जोङो ओ सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थाङोब्ला बे हाग्रानि गेजेर गेजेर ओर ओर जेनबा बेनि बारहावाखौ जानानै बा बिनि समायना नुथायाइफोरखौ ओ नुनानै जोङो ओ थांनो हायो आरो बे बेबायदिनो जोङो बे हाग्राखौ बारनाय लोगो लोगोनो जोङो मोनसे ओ उल्था पानि होननाय जायगाखौ मोनो बे उल्था पानि ओ जायगाया मारै मोनदों होननानै बुङोब्ला बेवहाय जेनाखि दै बेखौ उल्थायै बोहोयो होननानै गामिनि मानसिफोरा बुंनानै माने उल्था नि नाम दोननाय जादोंनो बेबायदिनो जेनाखि बेवहाय मोनसे मोदाय खुलुमग्रा थावनि दङ। बेयावहाय बयबो जेनाखि सरलपारायाव थाङोब्ला हाबनानै खुलुमलांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो सरलपारा बाजार जानानै जेनाखि हाब हाबलांनानै थांनानै जेनाखि भारत भुटान सिमनायाव सरलपारा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया दं आरो बेयावहाय सोर गिदिं बे थावनिया हाजो हालाजों बेंखनजानाय आरो स्राय स्राय भुटाननिफ्राय बोहै बोनाय दैसा दं बे जायगायाहाय गोबां बिफां-लाइफां अन्थाइ अनला आरो दै बोहैनायजों गोबां नायनो समायना बेवहाय गोबां लावखार सुबुंफोरानो लावखार ओंखाम जानो थाङो। आरो बेजों लोगोसे ओरैनो गोलोम बोथोराव दुगैनो थाखायबो थाङो। बेयावहाय सरासनस्रायै जेनाखि जुन मासनिफ्राय बा जुन मासनिफ्राय ओ ओ ओ फेब्रुवारि मार्चसिम गोबां लावखार ओंखाम जाग्राफ्रा दावबायारिफोरानो दावबायनो थाङो दा बैफोरबायदि जेनाखि बेनि समायना नुथाइफोरानो मा दावबायारिफोरखौ जोबोर गोसो बोनो हानाय आरो जोंङो बे सरलपारायाव थांङोबा आथिखालाव हर थानायनिबो बेब'स्था बा सुबिदा जाबाय होननानै खोनानो मोनो मानोना गोबां गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोरानो बेयाव दावबायनो फैयो बिसोरो जाउनाव थांफिनो बा प्रब्लेम जायो दा बै बेफोरबायदिनि थाखाय बेयावहाय हर थानायनि सुबिदाबो जाबाय। आरो बेजों लोगोसेनो बेयावहाय गासै दखानफोरानो दंजोबखायो जे मा जानो गोसो मा जा लोंनो गोसो गासैखौबो मोननाय जायो बेबायदिनो सुबिदा थानायखायनो दा ओनसोलनि दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा बेनि समायना बे समायना थावनिखौ नायनो बा बेयाव रंजाहैनो थाखाय हालो हालो ओंखारबोयो। बेबायदिनो रंजानानै मोसानानै बिसोरो बेयावहाय गोजोननाय लाफैयो आरो नोंथां दा नोंथांङाबो जेनाखि नोंसिनि ओनसोलाव थानाय माखासे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बा दावबायनाय थावनि सायाव जा एसे मिथियो बुंलांदो नोंथां
औ जागोन दे नोंथां जोंहाथ' जोंनि जिल्लायावबो गोबां हर ओंखाम जाग्रा जायगा दङो जेरै जोंङो फारि फारि बुंनो हायो सकि हाजो दारागाव हाजो हाजो मानास खथा दैलाम बिदिनो गोबां दं आरो बेनिफ्राय आंङो नोंथांनिसिम ओरैनो मानासनि बागै फोरमायनोसै जोंहा मानास मानासआ मा होनो जि मोनसे हायुंआारि हाग्रामाबो आरो बेयाव जोंहा बिनि जि बाहेराव जि मानास दैमानि सेर सेर गोबां मानसिफ्रानो लावखार ओंखाम जानो थांङो आरो नोंथां बेयाव मेला बायदिबो जालायलाङो आरो नोंथां बे जायगायाव गोबां मानसिफोरानो फेमिलि बा लोगोफोरजोंबा गुबुन गुबुन जेनेबा मोजां मोनलायनाय बायदि बायदि बेरायनो थांनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो बा खार ओंखाम जानो थांनायखौ नुनो मोनो आरो गिबियाव जोंङो बे जायगायाव थांनो थाखाय जोंङो जे जोंनि नेसनेल हाइवे बेखौ उम बेनिफ्राय गावलांनो थाखाय जों गिबियाव सारुपेटा ओंखारनो नांगोन साहारुपेटायाव लाखिनो नांगोन नेसनेल हाइवे थार्टिवाननिफ्राय ओ ने नेल ओ हावेनिफ्राय सुरूपेटायाव लाखिदो लाखिनानै नोंथाङा ओ डाइरेक्ट सालबारि थांदो सालबारिनिफ्राय थांनानै जोङो डाइरेक्ट साहा दाव खोबाय थायोब्लानो जोंहा जि मानास बेखौ मोनहैगोन आरो बिदिनो जोंहा जि पिकनिक जाग्रा जायगा बेखौ जोङो मथंगुरि नाय जायो आरो बिनि सेर सेराव जोंहा मानसिफोरा दैमानि सेर सेराव पिकनिक बा लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जोङो गुबुनफोरा हाग्रायावबो हाबनानै बेरायो जेरै ओ जिबसि लानानै ओ साफारि खालामो ओ गुबुन गुबुन फरेनारफोरबो बेरायहैयो बेयावनो बिदिनो जोङो जे मोननै जिल्लाखौ बे मानास दैमाया खावनै खालामदों आरो जेरै चिरांखौ सोनाबखै दोनबाय ओ बाक्साखौ सानजाखै दोनबाय आरो बे दैमाया बिदि बोखावदों आरो जोंहा मोननै डिस्ट्रिकटआ बे दैमाजोंनो बोखावजानाय आरो बेयावनो मोननैबो पार ओ मोन्नैबो साइडथिं जोंहा लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै चिरां जिल्लाथिंबो आरो बाक्सा जिल्लाथिंबो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा बेफोरनि अनगायैबो गोबां हाबाफारिफोर जायो मानासाव जेरै ओ जोङो राफटिं खालामनो हायो बायदि बायदि हाबाफारि खालामनो हायो आरो नोंथां आरो बेयाव जों गोबां रोखोमनि खान बा बायदिसिना मुवा बेसाद फाननाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेखौ जोङो खालि ओरैनो लावखार ओंखाम जाग्राल' बुंजाया बेखौ जोङो मेला बायदि नुनो मोनो आरो जोबोद मानसिफोर जायो आरो बेयाव गोबां मानसिफोर जायो बेयाव गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनायबो मोनो जानाय लोंनायबो मोनगोन गेलेग्रा बायदिसिना मुवाबो मोनगोन देलायग्रा बायदिखौनो नों मोनजोबगोन आरो बे मानासनि दै जि बाजार ओ मा होनो बेखौ ओ लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव उम बिदिनो गोबां मानसिफोरानो बिदियाव दखा खान होनानै गावनि जिउखौ सुंथालांगासिनो दं आरो ओ बिदिनो मानासनि अनगायैबो जोंहा दङ फथा दैलाम गथा दै लामाबोथ' मोनसे जोबोद नायनो समायना हाजो भुटान हाजोजों नांजाबनाय मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा आरो जेराव जोङो गोबां मानसिफोरखौ जोङो लावखार ओंखाम जाहैनायखौ नुनो मोनो ओ भुटान हाजोखौ जोङो बे जायगानिफ्राय मोजाङैनो नाहरजोबनो हायो आरो सोरगिदिं गासिखैबो गोथां गोथां सोमखोर हाजो ओम बेयावनो दैमा सेर सेर मानसिफोरा मा खालामो लावखार ओंखाम जायो आरो नोंथां बेफोरनि अनगायैबो जोंहा दङ जेरै दारागाव हाजो सकि हाजो बेफोरावबो गोबां रोखोमनि जोङो लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोराव दखान होयि होनानै गोबां बर' आइजोफोरानो गावनि न'खरखौ सुंथालांबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओरैनोथ' दारागाव आरो सकियाव बोसोरानो गिदिङो जे गुबुन जायगाफोराव जोङो अ जेनेबा बोथोर लायो बोथोरल' जोङो लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोनो नाथाय सकियाव ओ बोसोर गिदिंजासेम बा फुरा बोसोरसेयानो लावखार ओंखाम जाहैबाय थायो आरो मानसिफ्रा बेखायनो बेयाव गोबां मानसिफ्रानो दखान होनानै गावनि जिउखौ खौ दैदेनलांबाय दं आरो मानोना बेयाव जि लावखार ओंखाम जाग्रा मानसिफोरनि अनजिमायाबो जोबनो थाङा आरो मुवा बेसाद बायनायाबो जोबनो थाङा बेखायनो बयबो सिथाइ दखान होनाय बायदिनो जाबाय आरो बे हाजोआव अब्लाबो जोङो बुंनो हायो जि मोनसे जि मा होनो सखि हाजो बियो मोननै हादरजों राननाय आरो मोनसेया जाहैबाय भुटान आरो मोनसे या जाहैबाय इण्डिया बेनिनि गेजेराव दङ जोंहा सखि हाजो बा सखि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा ओ जि बे हाजो गेजेरनिफ्राय जिबायदि दै बोहैबोयो बैफोरखौ नुयोब्ला थारैनो बे जायगाया जोबोद गोसो बोनो हाथाव आरो सुबुंफोरनि गोसोखौ जोबोद बोनो हायो जायनि थाखायनो गोबां मानसिफोरानो बै हाजोआव बेरायहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ नोंथांजों जिबायदि आङो माखासे जोंनि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाफोरनि बागै सावरायबाय बेफोरनि बागै सावरायनाया आं जोंना बेखिनियानोसै उनाव जोङो सम मोनब्लावबा रालायबावनोसै नामा नों
अब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ औ दे अब्ला
औ दे नोंथां